हेलौ खोनादोंना नोंथां
हेलौ अ नोंथां
औ
खोनाबाय
औ औ खोनादों नोंथाङा सम दोङोब्ला नोंथांजों आङो दसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ‌ जुदि सम होनो हायोब्ला
औ
दिनै आङो ओ बिफां लाइफांनि बागै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां औ जों सावरायजागोन औ ओ गिबियावनो आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैग्रोदों जेनो बिफां लाइफाङा
औ
जोंनो माबोरैहाय हेफाजाब होयो
औ
बेनि एसे सोमोन्दै फोरमायना होदो दो नोंथाङा
औ औ ओ गोबां जोंहा बिफां लाइफां दङ गेदेर फिसा गोबां रोखोमनि बिफांफोर दङ बेनि जाहोनाव जोंहा बिफांनिफ्राय जोङो जेरै नोंथाङा बुंदों मा माने बिफांनिफ्राय जोङो माबायदिहाय हेफाजाब मोननो हायो नङा होमबा खोनाबाय नोंथां
खोना औ खोनादों
औ जों दा बिफांनिफ्राय जोङो ओ मोननो हायो होननानै बुङोब्ला मा मा मोननो हायो होननानै बुङोब्ला जों दा आङो ओ गिबियावनो बुंग्रोनो सानोदि जों गेदेर गेदेर बिफांफोर दङ दंफां जायखौ बुङो जोङो गेदेर गेदेरफोरखौ जोङो दंफां होननानैबो मिथियो जा ओ बायदिसिना बिदिनो दंफांनिफ्राय हमना ला जेरै गाम्बारि ओ बिदिनो सिगुन बायदिफोर बेबायदि गोबांफोर माने बाथाम एबा थखथा बानायनो हानाय जोंहा मा थायो बिफांफोर थायो बेबायदि ओ बिफांफोरनिफ्राय जोङो ओ बायदि मुवा जेरै ओ जों जिरायग्रा ओ मासि ना
औ औ औ
औ सियार बेबायदि औ बेबायदि टेबोल बेबायदिफोरखौ जोङो बानाय बेखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो औ गोदो थ बेबायदिनो ओ जों बेन्स ओ बेरेन्सि सि होननानै बुङो ओ बेरेेनसि होननानै बुङो जोङो बेबायदिबो जोङो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों दा जि औ उन्दुनानै थाग्रा जों बैसां बेफोरखौबो दंफांनिफ्रायनो जोङो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंहा न'खरफोरावहाय खाथि खालायाव जोंङो दंफांफोरखौ गायनानै लायोबा जोंङो सानदुंनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय औ औ सान्दुंनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय एबा साया सायख' मोननो थाखाय जोंङो एसेब्लाबो ओ दंफां बा बिफां लाइफां जोंङो न' खाथि खालायाव जों गायनानै लानांगौ आरो जों बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां फिथाइ सामथाइफोर जोङो मोननो हायो जेरैहाय जोङो थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बेबायदिनो बैग्रि दं दंफां आरो जलफाय दंफां गोबांफोर दंफां दङ जायफोर दंफां जोंनो माखासे मोजां माने गुन गोनां जोंनि देहायावहाय हेफाजाब होनाय माखासे फिथाइफोरखौ जोंङो
औ जेरै आमलायकु बिफांनिफ्राय आमलाइ फिथाइ औ आमलाय फिथाइआथ' जोंनि थाखाय जो
औ औ देहानि थाखाय मोजां माने बेवहाय जोंङो आइरन मोनो होननानै मि थिगो जोंनि आमलायनि गिबि माने ओ गुन गोनांसिन मुवा होननानै बुङोबा जोंङो खानायनि थाखाय जोंनि खानाय लावनाय खानाय गगानाय औ बेहाय आमलायनिफ्रायनो माने बानायनाय जायो आरो बायदिसिना सेम्पु बेबायदि जोंनि खानायाव लानाय जाखिनि केमिकेलजों बानायनाय दङ बेफोरो माने आमलाइनिफ्रायनो बानायनाय आमलायनिया माने एसे खानायाव गोनांथिसिन आरो बेबायदिनो जोंङो खोदै दंफां जोंङो ओंख्रि जानो हायो जेरै खोदै फिथाइ खामदेंगा होननानै जायखौ बुङो। औ बेबायदिनो जोंङो खान्थाल फिथाइ दा जोंङो दैज्लां बोथोराव मोनो। जोंङो बेखौबो जायो बेबायदिनो गोबां बिफांफोर दङ नोंथाङाबो एसे
औ औ जों-जोंनावथ' नोंथाङाथ' बुंखाबायानो गोबां माने बिफां लाइफांनि ओ सोमोन्दै बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोंङो गोबां दङ जोंनान' नङा होमबा नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदों गाम्बारि साल सि गुन बिदिनो तिता साब ओ बेफोरबादि ओ दंफांफोरा जोंनि थाखाय जोबोर बेसेन गोसा आरोना नोंथां औ बेफोरो दंफां लाइफांखौ जोंङो जोंनि ओ गासैनिबो न'खर-न'खर जोंङो नुवाब्लाबो बे-बेफोर बिफांङा जोंनि अरनबारिफोराव औ थानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना माने अरनबारियाव गायनानै दोननायखौ जोंङो नुनो मोनो मानो होनबा जोंङो बिफां लाइफां बिफांनिफ्रायथ' जोंङो दिनै जों जायखौ हां लायो न' हां लानानै थांनानै थायो बे हां लानायाथ' जोंङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो। ओ बे औ अक्सिजेन गेस न अक्सिजेन गेसखौ बिफां लाइफाङाबो जोंनिफ्राय हगारनाय कार्बन अक्साइड औ बे गेसखौ लायो बिफां लाइफाङा बो जों जेरै ओ आदार जानानै थांनानै थायो थिग बेबायदिनो बिफां लाइ फांफोराबो आदार जायो जेरैहाय साननिफ्राय जायो। ओ बिदिनो दैनि दैनि ओ औ दैनि औ दैनिफ्राय ओ हा सिङाव हाबलांनाय ओ बिदिनो अम ओम मा होनो औ औ औ गाज्रि माने बे माने ओ आदारखौ जायो आरोना बियो बिदिनो माने दैनिफ्राय मोननाय मुवा दैनिफ्राय मोननाय मुवा बे बेखौ माने आदार हिसाबै जायो आरो
औ
जोंनाथ' दा ओ आसामाव न' आसाम आसामनि माहारियारि माहारियारि दं बिफां होननानै बुङोब्ला जोंङो हलं बि बिफांखौ जोंङो बुंनो हायो आरोना नोंथां औ औ बेफोरबायदिनो बिदिनो गोबांनो बिफां लाइफाङा हेफाजाब होयो नोंथाङाथ' बुंखाबाय जों गोबां ओ मुवा फोर बानायनो हायो बिदिनो जोङो दंफां नङाब्ला जोंना न' बां लुनायावबो ओ आथिखालाव जाया जेरै औवा न' औवायाबोथ' दंफाङावनो गोलैयनाय नङा होमबा नोंथां बे औ औवाखौबो जोङो गोबां बाहायो बिदिनो ओ गय बिफां गय बिफांनिफ्रायबो जोङो गोबां ओ ओ आथिखालावथ' जोङो गय बि फांनिनो गोबां ओ आबाद आबादखौनो बुंजायो जेनेबा बान' मावनायखौ जोङो नुनो मोनो न' न' गोबां सुबुंफोरानो गय बागान गय बागान खाम गायनानै आ दिनै आ मुलाम्फा जानायखौ जों नु नो मोनदों बिनि फिथाइखौ फान‌ फाननानै गय फिथाइखौ फाननानै बिदिनो सोरबाबा फोराननानै सोरबाबा गोथाङै फोनानै बेफोरबायदि आरो ना ओ बिदिनो जोङो ओ जानायनि बेलायाव बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां फिथाइ सामथायाइबो मोनजायो नोंथाङाथ' बुंखाबायानो थाइजौ खान्थाल होननानै बिदिनो आं बुंनो सानबावदों थालिर थालिर बिफांनिफ्रायबो जोङो थालिर फिथाइखौ मोनजायो औ बिदि बिदिनो बे थालिर बिफांनिफ्रायनो आरो जोङो ओंख्रि संना जानो थाखाय खारदै बानायनो हायो बे बेनि माने फस्लाखौ फोराननानै बेफोरबायदि आरो ना नोंथां औ ओ ओ गोदो गोदो गोदायथ' जोङो बेफोरबायदि माने ओम खोनानाय बा जोङो बिजाबफोराव एसे एनै मोननाय बायदिब्लाथ' जोङो ओ‌ जों दा जाय सिफोरखौ गानो न' सिफोरखौ गाननायनि गाबफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनि बिलाइ बिबार बिबार बिफोरनिफ्रायसो औ बिगुर बेफोरबायदिनिफ्रायसो जोङो गाबखौ दिहुनो होननानै ओ ओ मोनथिदों आरो ना मोनथिनो मोनदों ओ बेफोरबायदि आरोना जेरैहाय जोंनो बि फाङाथ' जोंनो मा बिबारजों लोगोसे फिथाइ बेफोरबायदिनो होयो आरोना खायफा बिफांफोरा जोंनो बिबार बिबार खायफा बि फांनि बिबारफोरखौबो जोङो जायो फिथाइखौबो जायो बेफोरबायदि आरोना नोंथां औ बिदिनो जेरैहाय जाम्
औ जामोन दंफां
खाय जाम फिथाइयाबो जेरै जोङो सुगार नङा होमबा ओ सुगार होननानै बुङो जों जायखौ औ औ औ दाइबेटि टिस होननानै बुङो बे बेनि थाखाय जोंनो जाम फिथायाइयाबो जोबोर गोनां थि नालाय बेखौ माने बिफाङा होनानै जोंनो मदद खालामो आरोना बेजों लोगोसे बिफाङा जोंनो बे जाम बिफाङा जोंनो काट बा बाटाम बानायनायावबो हे फाजाब खालामबाय बेफोरबायदि आरोना नोंथां गोबां हेफाजाब होयो बिफां लाइफां फोरा जोंनो बिदिनो दंबावो जेरैहाय नोंथाङा ओ बुंदों जेरै बैसां बायदिसिना बानायो होननानै बिदिनो औ न' बां लुनायावबो जोंनो जेरै खिरि हि दर्जा बानायनायावबो जोङो बिफांनिखौनो गोनांथि जायो आरोना नोंथां औ बेफोरबायदिनो औ गासैखौबो मोनजोबो औ औ दा जेरैहाय मैदेरफुल मैदेरफुलाबो जोंना बिनि फिथाइखौ जोङो ओंख्रिबो जायो जाजायो बा ओरैनो गो थाङैबो जाजायो फोमोननानै बा मोननायखौ औवजानो हायो बेफोरबायदि आरो मोननायखौ बेखौबो जानो हायो गोथाङैबो जानो हायो बिदि आरो
आरो बेयावनो मोनसे खोथा गोसोखांबाय जे जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ थायनाय बा बिबार बारनाय बियो मोनसे एसे जोंनि मा होननांगोन मुहि हाबनाय माने जोङो गोमोथाव आरोोना जोंनो दंफां लाइफाङा औ दंफां लाइफाङा माने जिब जुनार जायखि जाया जोंनि बुहुमाव जोङो मोननायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बेे बे म बेरेजों सोमोन्दो गोनां जोंनि मिथिंगायारि थासारिया म बेरे नङा मोनब्ला माने बिसोरो जुदि हायना गुन्द्रा होआमोन माने जोंनि फिथाइ थायनाय बिबार बारनाय बे बेबायायदिया जोंहा जों नुनो मोननाय नङामोन बेनिखायनो जोङो औ जोंनिया बेबायदिनो बिफां लाइफां थानायावहाय म बेरेानो जोंनिख्रुइ देरसिन थोन होननानै जोङो साननानै लानो हायो आरो आं बेबायदिहाय
बिदिनो
अब्ला जोङो औ दां थां द
औ बिदिनोथ' जोंना बिबार बिबार फिथाइजों होनायजों लोगोसे जोंनो बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा आरो गोबाङैनो माने हेफाजाब होबावो जिब जुनार न जिब जुनार जायखौ जानानै जिब जुनारा थांनानै थायो बिफांनि बिलाइ बायदि आरो जो जों जि दा फिसियो एम्फौ लाथा बे एम्फौ लाथायाबो बिफां लाइफांनि बिलाइखौ जानानैसो बिस बिसोरखौ जोङो थांना था होनोनायाव मदद खालामो आरो फेदेरनो हायो आरोोना नोंथां बेफोरबायदि आरो खौ लाथा बानायनो जेरैहाय खारं खारं बिलाइ होननानै बुङो जों जायखौ न' खारं बिफांनिफ्राय बिलाइखौ लाना फैनानै जों एम्फौ लाथा फिसिनायाव बा एम्फौ लाथानो जोङो आदार महरै होनो हायो बेफोरबायदि आर ना नोंथां नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेल'